औ
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा ओ नोंथांखौ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन। ओ बेनो जाहैबाय सोलोंथाइनि सायाव।
औ
औ होमबा नोंथांनाव आं फंनैसो सोंथि सोंनोसै।
औ सोंदो नोंथां।
नोंथाङा ओ सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि होनना सानो आरो गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइआव नोंथाङा फाराग नुयो नामा एसे फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथां?
अ सोलोंथाइ ओ जोंनि जिउआव सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोङो मेगन थासेयावबो मेगन गैयै बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ गोदोनि दिनाव ओ सोलोंथाइया जोंनि ओ जिउआव एसेबांबा गोनांथार नङामोनब्लाबो दानि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा थांना थानायाव गोबां ओ जेंना जेंसि एबा खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांगौ जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ।
ओ गोदो जोंहा आबै आबौनि समावहाय मोजां फरायसालि एबा मोजां थावनि गैयैनि था खाय जोंहा ओ फरायसालि ओ फरायनाय एबा फरायसालियाव थांनाया जोंहा गोबां खममोन आरो ओ गोबां जेंना जेंसिजों ओ मोगा मोगि जानांनानै फरायसालिनि खमनि थाखाय थांनाय जायामोन आरो। नोंथां।
औ औ नंगौ।
ओ दोरोङारि ओ आरो गोदान मुगानि मुगा जाहैबाय नालाय ओ फरायसालिया बांबोनो हमबाय आरो सम आरो बोथोरजों लोगोसे गासैबो सोलायलांनो हमनायजों। हमनायनि जाहोनाव ओ फरायसालियाव थांनाय आरो फरायसालिफोर गायसननाया गोबां जाबाय औ ओ दानि मुगायावथ जोङो बहाबा थांनोब्लाबो ओ बहाबा मोनसे खामानि मावनो थाखायब्लाबो ओ जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबो मा होनो गैया ओ गोबाव जों। माबा मोनसे मावनो थाखायबाबो ओ साख्रि बाख्रि एबा जबफोर मावनो थाखायबाबो गिबियाव जोंहा सोलोंथाइ थानांगोन। औ आरो। सोलोंथाइ गैयाबोला मानसिनि साननाय हनाया खम जायो बेखौ आं। ओ साननानै लायो आरो।
औ औ।
अब्लाबो गोदोनि जुगावहाय सोलोंथाइ गैयाब्लाबो ओ ओ एथबांबा बिदि जेंना जेंसिबो जानांगौ जायाखैमोन जानांगौ आबै आबौमोननि समाव मानो होनोबा बिसोरनि समावहाय ओ अ जोंनि बर' हारियाथ मिथिंगाखौ मोजां मोननानै ओ हाजो सेर सेर एबा गामि बिथोरियाव थायोमोन नङा होमबा।
औ औ।
जायनि जाहोनावहाय फरायसालिया फरायसालिनि आंखाल आरो गोजान गोजान जायगायाव फरायसालि थानायनि जाहोनाव बिसोरो थांनाय जायामोन ओ मानोना गोदोनि जिउ खुंनायावहाय गोबां खस्थ जानाय। लोंनायनि फारसेथिं खस्थ फारसेथिं गाननाय जोमनायनि ओ गावनि नखरखौ सुफुंनो थाखायनो उन्दै उन्दैयावनो लावखार एबा दाहोना रुवाथि थानांगौनि गोनां जायोमोन।
औ।
बिनि जाहोनाव फरायसा। सालियाव थांनायनिएथबां खाबुखौ मोनाखैमोन आरो नाथाय दा ओ जों गोदान गोदान गथफ्रा माने ओ फरायनायनि लामायाव बांसिन दावगाबोनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि ओ मादावहाय आबआबो माबाफोर बुंनो सानो नामा।
मा होनदों?
बेफोरनि मादाव ओ बेफोरनि गेजेराव आब आबो माबाफोर बुंनो सानो।
औ औ। दा ओ नोंथां होननाय बादिनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो नोंथाङा जेन। दों ओ सोलोंथाय सोलोंथाइ थानाय सुबुंनि साननाय हनाय। ओ बा बेनि रोंगौथि। गासिबो एसे सोलोंथाइ। गैयै सुबुंनिजों एसेब्लाबो आलदा जायो।
औ।
आरो ओ गुबुन गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो बा गुबुन गुबुन ओ जौगालु जौगालु हारिफोरजों। समान समान आगान सुर फानो। जोंनो दानि जुगाव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार बेखौ आंबो सानो। आरो। औ गोदोनि समाव नोंथाङा होननाय बायदि गोदोनि समाव जोंनो सोलोंथाइया एसेबां गोनांथि नङामोन होननानै ओ होनना नङामोनब्लाबो दायो औ दायो जोबोद ओ गोनांथार आरोना जोंनि जिउआव सोलोंथाइया। मानो होनब्ला गोदोनि दिनाव इसेबां ओ माने जेरै दा जेरैबायदि बि ओ कमपिटिसननि जुग जाहैबाय नङा होमबा? ओ गुबुन औ गुबुन गुबुनफ्राबो गोबां ओ गुबुन हारिफ्राबो गोबां- गोबां जौगाबाय ओ बेखायनो बिसोरजों समान- समान बि ओ समान- समान आगान सुरफानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार आरो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखायबो सोलोंथाइया मोनसे लामा होननानै होननानै जों बुंजायो । मानोना माबा मोनसे औ माबा मोनसे गावखौ ओ गावखौ बा गावनि नखरखौ बा ओ गुबुनजों बा गुबुन ओ गुबुनाव बि बिदि देरहासार जानो थाखायबाबो जोंनो सोलोंथाइआ मोनसे लामा सोलोंथाइ नङाब्ला औ सोलोंथाइ नङा ब्ला जों गोबां सम गोबां सम आरो उनथिं दावगालांनो दावगालांनाय उनथिं दाव ओ उनथिं थांनायनि जाहोन जाहै आरो ओंखायनो औ सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार होननानै आं आंबो सानो ।
औ ओ मानो होनोबा नोंथां दानि मुगायाव जायहा सोलोंथाइ गैया बेखौ रावबो ओ सोङा माने जाम्बा जाम्बि माने मानसि नंथारै बायदि बेफोरबायदि बेबहार खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नुनो मोनो औ,
जायहा गोरों गोरा जायहा थाखा फैसा दं बेफोरबायदि मानसिखौसो दानि मुगा
दानि मुगायाव औ -औ -औ आरो औ आरो बिदिनो होनजायो जायहा सोलोंथाइ गैया जायहा बिसोरथ' एसेब्लाबो जाम्बा जाम्बि बिदि जाहैयो नालाय जायहा सोलोंथाइ दं बिसोरनो रां रुफा खामायनो हायो बिसोरनो जौगानो हायो । नङा होमब्ला? दानि जुगाव औ
ओ खायसे खायसेया आरो सोलोंथाइ थासेयावबो बुजिनो गोरोंबाबो जाम्बा- जाम्बि होनना मिथिसेयावबो, बिसोरखौ ओरैबायदि नेहाट एबा ओ निखावरि बायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ -औ औ नोंथाङा होमब्ला ओ सोलोंथाइखौ ओ नोंथाङा जेनब्ला होनदों ओ सोलोंथाइ गोनांब्लाबो खायसे खायसेया सोलोंथाइ गैयि ओ जाम्बा जाम्बिफोरखौ निखावरि बादि बिदि ओं बिदि बाहायो होननानै नोंथाङा मालाबाफोर ओ मोगा मोगि जाफेरबाय नामा बिदि थासारिजों?
औ नोंथां, ओ जायफोर थाखा फैसा गैयै एबा ओ लेखा रोङै सुबुंफोरनि साननाय हनायाथ' खम ना बिसोर थ' माब्लाबा समावहाय ओ माबाफोर गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ ओ बेफोर गोरोन्थिखौनो ओ अ गोरों गोरा सुबुंफोरा जे ओ सान-सानखा हखा मावदों होननानै बेफोरबायदि नारसिननायखौ आं नुनो मोनो आरो मानो होनोबा बिसोरो गेदेर गोलाव जासेयावबो जे गोरों गोरा जासेयावबो एसेबो बुजिनो रोङि एबा ओ गनाय जा थावै आखु दिनथिनायखौ आं नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
ओ अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ ओ गोदो माबायदि ओ सोलोंथाइ गोनांमोन आरो दा माबायदि सो-सोलोंथाइ गोनाङा जौगाखो बिनि फारागथिखौ एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां गोदो बुंनो थाङोब्ला गोदोनिख्रुइ दानि सोलों थाया गोबां एडभान्स जाहैबाय आरो गोबां गोबां ओ आलदा जाहैबाय मानो होनब्ला गोदो ओ गोदो गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला फरायसालियाव थांनानै ओ फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनाय आरो ओ गुबुन बिदि औ गुबुन बिदि जेबो मबाइलनि जुग नङामोन नालाय नोंथां।
औ।
औ बिदि फोरोंग्रा बिदि बारा माबा नङामोन नाथाय दायो नै दा गोदान जुगा गोदान जुगाव ओ फरायसालिजों लोगोसे जे जों गोबां मबाइलफ्राव अनलाइनजों क्लासबो खालामनो हायो। औ गोबां बिदिनो बायदिसिना ओ मोजां मोजां जों सोलोंथाइ खौ लानो हायो। बेखायनो ओ बेखायनो आं सानो गोदोनि ओ गोदोनि सोलोंथाइनिख्रुइ दानि सोलोंथाइया गोबां बिदिनो एडभान्स जालांबाय आरो। माने आवगायबोगासिनो दं गोदो गोदोनिख्रुइ एसेब्लाबो बेनि सायाव नोंथाङाबो एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा? गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि सायाव
अ गोदोथ' बां-बारा सोलोंथाइ गैबाङामोन। नाथाय दानि मुगायावथ गोबां सोलोंथाया जौगाबोनो हमबाय नाथाय ओ गोदोनि दिनावहाय सोलों नाथाय खमनि जाहोनावहाय ओ जायबा ओ मेट्रिक पास एबा हायार सेकेण्डारि पास जायो अब्ला बिसोरखौ गोबां गोरों एबा गोजौ था खौ फरायलांनाय फरायलांनाय बायदि रेसपेक्ट होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि गोदान माने सोलोंथाइजों जौगानायजों लोगोसे जोङो ओ गोबां गिदिर गिदिर फरायब्लाबो जे जेबो ओ खामानि एबा साख्रि बाख्रि मोननाय खौ जों नुनो मोना आरो। नोंथां गोदोनि दिनाव माने ओ मेट्रिक पास एबा हाय सेकेण्डारि पास
औ एसे फरायब्लानो साख्रिखौ मोनोमोन औ दानि जुगावथनआरो कम्पिटिसननि जुग जाहैबाय नालाय बयबो औ गोबां फरायसा
औ दानि जुगावहाय फरायनाय बिदि दावगाालांदोंब्ला बो ओ गोरलैयैनो ओ सा बसे मोने आ
मोननाया गोब्राब जालांदों औ गोबां फरायसानि बिबाङा बांबो नालाय ओंखायनो साख्रिनि बिबाङा एसेब्लाबो खमैबाय
औ
औ होनबा नोंथां औ जोंनि सावरायनाखै सियावनो दोनथनोसै नामा नों नोंथां समाब जाबाय औ दे